औ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
औ औ खोनानो नोंथाङा मा खालामगासिनो दं ओरैनो
आंथ' दा ओरैनो दं नोंथां।
औ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ दाथ' जोंना दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङाबो मोनथिखानो खायो जानांगौ दा जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद मावो नङा होमबा? एबा माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। बे माइ आबादखौ नोंथांमोननि ओनसोलजों माबायदि मा राहायै मा खान्थि जों आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना?
माइ ओ माइखौथ' जोंनि जायगायाव बांसिनानो जाङो बिदिनो मो-मोसौजों एवनायखौ नुनो मोनो।
औ औ थारैनो नंगौ।
बेबायदिनो जोंनि जायगायाव मोसौजोंनो बांसिन एवो ना नानै आबाद मावो।
औ औ नंगौ। ओमफ्राय नोंथां
नोंसोरनि नोंसोरनि जायगायाव आबादखौ माबायदि रोखो खोमसि गायो नोंथाङा फोरमायनानै हो।
जोंनिजोंथ' गायनायखौ जों आगोल आरो आथिखाल गोबां फारागथि नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नों
औ औ। आगोल जों नुयो नुबोयोमोन जेरैहाय आगोल जों मोसौजों मोसौजोंनो हालेवनानै मोसौजोंनो नांगोल जांख्रा खालामोमोन जायखौ जोङो बुङो हाल जांख्रानानै नङा होमबा नों थां?
नोंगौ नोंथां।
औ औ औ। दा ओरैबायदि सम एबा थासारिजों सोलायबोबाय जेरावनोखि जों हा-हालेवनो थाखाय बायदि दोरोङारि दारिमिन ओह मेसिन जेरैहाय ट्रेक्टर मेसिन बायदि बायदि जों हालेवनानै माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ औ औ। थिग बेबायदिनो जों दा आथिखालनिखौनो होननोसै आं दा सान्दैनिखौ दा सोलिबाय थानायखौनो नोंथां औ दा जों माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जों माइलिखौ सायख'नांगौ जायो नोंथां। खोनादों औ। औ जोंनिजा जोंनि ओनसोलाव थारमाने जोंनि ओनसोलाव माइ माइज्लिखौ गिबियाव फोनो थाखाय सायख'यो माबेे माइज्लिया मोजां जागोन माइब्राया मोजां जागोनना माइ सालिया मोजां जागोन ना आसु, जोसा, रनजित बायदि बायदि रोखोमनि माबा बिधान थायो नालाय नङाहोम बा नोंथां औ-औ थिग बेबादिनो जों जाय मोजां जाय जा मोनसे बिधाना बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन बेखौ जों बासिनानै माइज्लि हिसाबै जोङो सायख'ना लाग्रोनाय जायो नङा होमबा
नंगौ ओह नोंथांमोननि-नोंथांमोननि जायगायाव ओह मा-मा-मा माइखौ ओरैनो बांसिन गायनाय नुनो मोनो
औ जोंनि ओनसोलावथ' ओरैनो आं नुनाय बादिब्ला जेरैहाय रन्जित, माइब्रा, जोसा आरो ओह साफरआइजुम होनो ओमफ्राय बेथि दङ फुल फाख्रि बिथि दङ बंगबन्धु बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरखौनो बांसिन गायनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथा
औ-औ-औ थिग बेबादिनो नोंथांमोननिजों ओह ओजों माइ गायनायनि बागै गा-गायनायनि बागै नोंथांमोना आंनो एसे फोरमायनो हागोनना माबादि गायो
अह जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो जोङो गिबियावनो जोङो बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंङो माइलि-माइलिखौ जोङो सायख'यो बिदिनो माबेखौ गायबा मोजां जागोन माबेखौ गायबा जों माइआ मोजां जागोन जों बेफोरखौ सायख'यो बेनि उनाव जोङो सायख'नानै माइलिखौ जोङो सोमो सोमनानै दोननानै बे बैखौ ओ बेबायदिनो सानथाम सानब्रैसो दोननानै बे खौ दैनिफ्राय बोखांना लाबोना जोङो दोनो बेखौ दोननानै जोङो ओ दुब्लियाव जों फोनो लाङो
औ लाङो लाङो निसय
फोनानै खोथिया जौबोला बेखौ खोथिया राब्ला जोङो बेखौ बुयो फुनानै जों बेखौ गायो
औ
माइयानो जोंनि थाखाय गोनांथि नङा होमबा नोंथां माइ गैयाब्लाासो जों थांनानै थानो हाया बिनि थाखायनो जों माइ गाय गायथारनांगौ जायो
जायो जायो
बेबायदिनो जों माइखौ गायखांनायनि उनाव माइया बेबायदिनो आरो बे लासै लासै बेबायदिनो फिथाइ ओंखारनो हमो फिथाइया ओंखारनानै बेयो मोनब्ला जों बेखौ हायो
नंगौ नंगौ
हानानै जों बेखौ न'आव लाबोयो न'आव लाबोनानै जों बे बिदिनो मारा नायो मारा लानानै जों माइखौ साफा खालामनानै बिदिनो जोङो। सौनानै। माइरं बानायनानै जों जायो।
औ औ थारैनो थारैनो आं नोंथांनाव मोनसे आरो सोंथि सोंबावनो नागिरदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नों
औ औ औ। दा आंनि सोंथिया जाहैबाय आगोलनि समाव जों नुनो मोनोमोन सावरि जालायनायखौ नुनो मोनोमोन जों सावरि। मोनथिगौ ना नोंथाङा सावरि माखौ बुङो औ। जायखौ होनो जोङो गायलायना हैनाय एबा फुलायना हैनाय नङा होमबा। बे बेेनाव बिफ फुना होयो बैनाव बि फुना होफैयो नङा होमबा हेफाजाब होलायनाय नङा होमबा। बेयो नोंथां औ। गोदो जों नुनो मोनोमोन दा आथिखाल बेफोरबायदि खान्थिखौ जों जोंनि ओनसो लाव नुनो मोनोना मोनला नोंथाङा फोरमायनो हा हागोन ना
दा आथिखाल खौ बांसिनानो जों नुनो मोनो। ला बांसिन जों खोनाला बेबायदि सावरि जालायनायखौ जोङो नुनो मोनला सिगांनिफ्राय जोबोर खमायबाय आरो
खमायबाय खमायबाय नंगौ थारैनो मानो होनोब्ला आजिखालि फैसानि बिबाङाबो बांलांबाय नालाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ औ जा खायफाया हाजिरा लगायो खायफाया रुवानि लगायो नङा होमबा खामला जिरा नंङा होमबला औ थाखा फैसानि सायावसो सोनारो नालाय आजिखालि आथिखाल नङा होमबा थिग बेबादिनो आरो माइ आबादाथ' जोंनि गोबां गुदि एबा गोनां मुवा नङा होमबा
नंगौ जोङो बे माइजोंनो जोङो बायदि बायदि बानाय बानायनो हायो जेरै आथा मै दा बेफोरखौबो जोङो बानायनो हायो
नंगौ नंगौ जेरैहाय जोंनि आदार मानसिनि माइरं नङाबानो जों थांना थानो हाया नङा होमबा जोंनि ओनसोल ओनसोलावथ' ओंखामानो औ औ ओंखामानो गोनांथार गुबुन रायजोनि बादि नङा जोंनियाव नङा होमबा हलखि थारैनो रुथि जायो गुबुन हादोराव नाथाय रुथिखौबो जोंनि ओनसोलाव जानायखौ जों नुनो मोनो अब्लाबो जोंनि जौसे जौखोन्दोनिख्रुइ नैजि गुजि एबा जौसे जौखोन्दोआनो जोंनिया ओंखाम जानानै थांना थायो जोंनि रायजोआव एबा ओनसो सेल' नङा होमबा नोंथां औ औ औ औ थिग बेबादिनो गुबुन आदार जानायखौ जों नुनो मोना नङा होमबा
माइरं गैयाबा जों थांनानै थानो हाया
औ औ औ नंगौ नंगौ जायनि जाहोनाव जों बोथिसे ओंखामनि थाखाय हाजिरा खामला मावनानै जानो गोनां जायो नङा हबा
नोंगौ
दा माइ गिबियावनो आं माइआव थां थांलायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ जा जों आबाद मावनानै मोननाय माइ बै माइखौ माइजोंनो खायसे खायसे सुबुंफोरा गेदेर गेदेर फालांगि मावनानै माइनि फालांगि मावनानै बेफार फालांगि मावनानै गावनि न'खर संसारखौ खुंबोगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
थारैनो सैथो
थिग बेबादिनो बिसोरो बिथांमोना गावसोरनि न'खर संसारखौ माइ बेफार फालांगि खालामनानै गावसोरनि फिसा फिसौफोरखौ फिसा फिसौफोरनि फरायनाय लेखा फरायनाय बायदि बायदि जौगाहोनाय खामानिफोराव बिथांमोना मदद होबोगासिनो दङ। माइ आबादनि फालांगि मावनानै नङा होमबा
नोंगौ
औ औ थारैनो आरो बेराफारसेथिं आरो मोनसे बाथ्रा बाव जों जा माइखौ सौनानै गुन्दै मोनो एबा जा माइ सौनानै जों गुन्दै अखारो बे गुन्दैखौनो जोङो जों जा न'आव जिब फियो जेरैहाय अमा मोसौ बोरमा बायदि बायदि नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ औ बैफोर जिबफोरनो जों बै माइनिफ्राय ओंखारनाय जा गुन्दै बेखौ जों होनो हायो एबा होनो मोजांसिन जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ जोङो गुन्दैखौ बांसिनानो जोङो माने होनायखौ नुनो मोनो।
मोनो मोनो बेथ' जोंनि गामि ओनसोल ओनसोलाव नुबोगासिनो दङ आरो नुबायबो थागोन उनावसिमलागै नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथाङा मा माइरंनि ओंखामखौ जानानै बांसिन थावनि मोनो ओरैनो
आंथ' जोसाहानिखौनो बांसिन गोथावसिन मोनो।
बेबो बेबो मोनसे बेबो आंबो बांसिन मोजां मोनो मानो होनोब्ला मोदोमफ्रु मोदोमनायानो जोंनि गोसोखौ सुग्लायहोयो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां
अह औ औ थारैनो थारैनो नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोसोखौ जोबोर मोजां मोनबाय नङा होमबा
नोंगौ नोंथां दे बिदिब्ला दिनै समाबो जाबाय।
जाबाय जाबाय जाबाय थारैनो दे। गोजोन्थों नोंथां।